औ नोंथां खोनादों,
औ नोंथां खोनादों,
औ
ओ नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ फ्रियै दं नोंथां
औ बिब्दिब्ला जोङो ओ दसे समनि थाखाय मोनसे टपिक लानानै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हेल' नोंथां औ खोनादों दासो नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दसे समनि थाखाय मोनसे टपिक लाना सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला जोङो ओ सबायजों मा मा रोखोमनि मैगं थाइगं एबा मा मा ना बेदरजों जोङो सबायखौ ओंख्रि जायो बेनि बागै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो
औ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ नोंथां औ
अनलाजों हायो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंजोंबो जानाय जायो आरो ना अनलाजों जेरै माबा सबायनो साम'
औ
ओमफ्रायो स'बायजों दाउ बेदर
औ हेल'